गोजोन्थों खोनादों ने?
हेलौ नोंथां
औ नोंथां
औ खोनादों
गोजोन फुंबिलि खोनादों नोंथा खोनादों। ओमफ्राय बे फोथारनि आबादफ्रा जोब्बाय बे बारावलाय माथो माइ गायखो?
जोबथ'ब आसु माइ माइब्रा आरो माइ अन्थाइ नोंसालाय?
ओरैनो बे नोंसिनि जोंहा बेबाराव रनजितसो गायबायलै नोंथां।
औ अ
जाहोना जाहैबाय गुबुन माइफ्रा जोंनि ओनसोलाव खम जायोना
औ औ बे दै मोननाय मोनि ओ गिबि गायनाय गदाय गायनाय बिनि सायावबो सोनारो
औ
औ होमबा नोंथाङा जोंहा आबादजोंनो सोमोन्दो थानाय एसे बर' हारिनिनो फोरबोफोरखौ एसे रायलायनोसै नामा?
जायो नोंथां जायो दे जागायदो बिदिब्ला
जोंहा आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां दङ नङा होमबा जेरैबायदि ओ माइ गायजेननायाव लाजेननाय गसा लाजेननाय फोरबो ओमफाय हालौजेननाय फोरबो बिनिफ्राय माइ गायनानै जोबखालि ओ जांख्राजि होनो हाब्रु फुनलायनाय बे मोनसे दङ।
आरो बाख्रि लिरख'नाय दङ माइ गायखांनायाव गोबां दं आरो आरो जेरैबायदि खाथि गासा मागो बेफोरनो थोंजोनि आबादजों सोमोन्दो गोनां फोरोबो आरो
औ थौव ओ जोंनि ओनसोलाव नैबे बाख्रि लिरख'नाय होननाया थां
औ ओथां
बेनि सोमोन्दै आं इसेबां मोजाङै आबुङै माबा गैया एसे फोरमायनानै होलाय
अ बे बाख्रि लिरखनाया जोंहा माइखौ जेब्ला गायजेननायनिफाय लानानै जोबहैगोन
औ
अब्ला माने बेखौ बाख्रिखौहाय खोला आरो सानजा खनायाव माने बे दब्लायनि
औ
बे खनायाव माने माइ गायखांनायाव गल गायनानै इदिनो गेजेरावबो गायो आरो बिदिनो गल गायनानै गेजेराव मोनसे थफाब फा गायनानै गारबो आरो बेखौनो बाख्रि लिरख'नाय बुङो आरो
अ
ओ बेयाव एसेबांखिनि खान्थिफोर गैया जास्ट बिदिल' नुबोदों आरो आङो
दा बे नेमखान्थिया आंनि बादिब्ला ओनसोल लायै ओनसोल एसो गुबुन बुंजायो नामा?
औ औ नोंथां ओनसोल लायै ओनसोल बे ओ आजै आजौमोननि बाहायबोनायनि सायाव सोनारसिगोन
अ आंथ' दिनैसो गिबि खेब खोनाबाय बे फोरबोखौ
औ औ दङ नोंथां बिदिनो गोबां जोंफोरबो जोंबो मिथिफेरै आरो माखासे फोरबो फोरबो दंबावो जानो हागौ। बेफोरनि गेजेराव औ
बेनिफ्राय बे आमसा फोरबोआलाय माबायदि जायो नोंथां नोंसि नोंसानाव
आमथिसुवाया आमथिसुवा फोरबोखौथ' एसेबां आं बिदि मिथिया जिखुनु बोसोरनि ओ जेनेबा सुवा जानायखौ फोरमायो आरो जेरैबायदि ओ थोंजोङै नायोबा जोंहा बर' बिमा माहारिफोरनाव जेनेबा बिदिनो जायोना मासै मास
औ औ नंगौ नोंथां
ओ बैबायदिजों मोनसे माने माबा फोरमायो आरो बेयाव जेब्ला ओ मा बे हानि जि-जिब जुनार बिफां-लाइफां बैसोरखौ माने एसे देरहोनो बा जौगाहोनो हाना हानायनि थाखाय माने बे आमतसुवानि बे बन्द' दिना जेबो आबाद मावनो मोना मानो मोना होननाया बे माने एसे जौगाहोनो बा दे होनो बिदि मोनसे सान फालिनाय बायदि होननाय खोनादों आरो
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
माने बिनि उनावनो जोंहा आबाद मावनानै माखासे बिफां लाइफांफोरखौ फोजोबस्रांनाय जायो नालाय
औ।
दा बे माने बे समाव एसे माखासे बिफां लाइफांफोरखौ ग्र' जानो थाखाय दोनथ'नाय बायदि आरो बे सुवा जानाय। माने बेयाव जोंहा ओमफ्राय औ नोंथाङां बुंलाय।
दा जों जि नुदों नोंथां नैबे दानि समाव गोबाङानो बेफोरबो फालि नुनो मोनदों गुबुन गुबुन ओ दा जोंनिया गोदोनिफ्रायनो बे फोरबो समाव माइ गायनो मोना हाखौ जोंङो दांनो हामा होननानै बुङो। खिन्थु दानि समावहाय नायोब्ला नुयै मानसिफ्रा सोलायबोदों बै फोरबोनि सायाव फोथायनाय गैयै जानानै। बै समावबो खामानि मावो बेखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुबाय दं आरो। नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बेखौ आं मिथिया।
उम जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो सिगांनि समाव बेसे गोबाव थायोमोन बारा मिथिया दानि समाव सप्तासे थायो आरो सातदिनखौ।
अ जोंनियावथ' सानथामसोल थायो।
औ नोंथां बे ओनसोल लायै ओनसोल सोनारसिगोन। मा होनो गोदोनिफ्राय दिनैसिमहालागै जुगाबो सोलायबोबाय नालाय। बेनि खायनो बेफोर फोरबोफोरखौ फालिनायनि बेलायावबो एसे आपग्रेड खालामबोबाय आरो। नङा होनबा नोंथां? ओरैनोथ' आं फिथाइ सामथाइ बावउनानै जानायफोरखौनो बांसिन नुनो मोनबोदों आरो आमथिसुवा फोरबोआव।
औ नंगौ नोंथां जोंबोथ' उन्दैयाव बे फोरबोखौनोनो नेनानै थायोमोन माब्ला फैगोन फोरबोआ।
औ नोंथां।
खिन्थु दा समाव दानि गथ'फ्रा इसेबां इनभल्भमेन्ट गैला आरो बे फोरबोजों।
औ औ।
जुगाबो सोलायबाय होननाय बायदि जाहैबाय नालाय।
औ। होमबा नोंथां
खोनास्लाबासै आं नोंथां मा होनदोंमोन?
ओ नोंथां दा होमबा दिनैनि सावरायनो गोनां आयदाखौ बेयावनो फोजोबनोसै नामा?
नंगौ दे जागोन दे होमबा दे दे। उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथां। दोनथ'नोसै ने?